ना औ नोंथां खोनादों।
हेलौ नोंथां खोनादो ना? नोंथाङा जुदि खोनादोंब्ला आं नोंथांनिआव
अ नोंथां।
मोनसे आयदानि सायाव सोंनो सानदों। बे आयदायानो जाबाय दावबायनो थांनायनि सायाव सोंनो सानदों।
औ नोंथां औ। दा नोंथां जोंथ' दावबायनाय ओरैबायदि गोसो गोजोन नङा होनबा नोंथां?
आ
ओं दा जेनेबा नै जोंनि खाथि खाला जोबोद दावबायनो लागा जागा जायगा दं नङा होमबा नोंथां?
उम
जोङो आं जि केब थांदोंमोन जोंनि बे नै सकि हाजोआव थांदोंमोन हा नोंथां। अ बे सुखिय हाजो थांबाथ' जोङो जोंनिसेबा सुखि हाजोनि गेजेर गो ओ जों सिङाव थांनानै गेलेनाय सिङाव हाबो अब्ला अब्ला गिबि खेब आं थांदोंमोन नलाय बे सुखियाव
उम
अब्ला आङो ओरैबायदि गोजोन मोनदों गोसोखौ बिदि बे मिथिंगानि बार बारनाय आरो लोगोसे बे दैमानि दै बोहैबोनाय खोलो खोलो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन जेब्ला दैनि सदोब खौ खोनानानै आङो गोसोआ एकदम मानो बा सुहाबलांदोंमोन देहाया ना सुहाबनायजों लोगोसे आं जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोसोआव जोबोद गोसोआ देहाया जोबोद सुग्लैनाय फैदों आरो। जेब्ला जोङो होमबानिया जोङो जमा जमा थांदोंमोन लोगोफोरदों।
उम
अब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथां आरो सिङाव थांनानै जोङो ओ थांनो थाखाय जोङो बेगाव जोंनि बेगाव गाननाय जोमाय लांफादोंमोन दुगैनो थाखा
उम
ओ दुगैनो थाखाय पेेन लांफादों एबा गामसा लांफादों। जेब्ला जों सुखि सिङाव दैमा सिङाव जों हाबहैयो अब्ला जों जेब्ला दैमानि दैमायाव जों आगान होदोंमोन अब्ला जों आथिङा जोबोद सुहाबदोंमोन सुहाबदोंमोन।
उम
होनोबाथ' जों जोबोद मोजां मोनदोंमोन माने जों मार लोगोफोरजों मार मार दुगैदों। बा जोबोद मोजाङै दुगैना फैदों जों नोंथां।
उम
औ आरो बे जोंनि दावबायनो‌ लागा जोबोद जायगा दं नालाय जोंनि बे आसामावबो औ। आरो नेक्स्ट खेबाव नैथि खेबाव जों थांदोंमोन बे जोंनि ओ आसामनि सेरावनो थानाय बे एबा जोंनि भारत नि‌ सेराव थानाय भुटान रायजोआव थांदोंमोन।
उम।
भुटान रायजोआव थांबाथ' नोंथां जों ओ जेब्ला जोङो ओ साब्रै लोगो नांनानै थांदोंमोन भुटानाव
उम
अब्ला जोङो जोबोद बिदिनो मोजां मोजां जायगा नुदोंमोन मोजां मोजां सावगारि नुदोंमोन मोजां मोजां ओ गावसोरनि गंगा रायजोनि जोङो ओ सेंग्रा सिख्ला बायदिसिना जोबोद जों गोबांखौनो नुनो मोनो नोंथां।
उम
औ आरो जों जेला भुटाननि जोङो जोंनि जायगानिफ्राय जों गुबुन जायगायाव थांबाथ' जोङो जानाय लोंनायखो जों अनेक गुबुन गुबुन मोनजा नङा नोंथां।
आ
औ जों जेब्ला सि कफि ओ जो कफि आरो साहा लोंदोंमोन। अब्लाथ' जोंनि भारतनिस्राय जों जोबोद बिदिनो बिसिना बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगा नालाय।
उम
जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो लोंनानै गोसोआव आरो आंगोजों लोगोसे ओ ड्राय फ्राइ सिकेन जादोंमोन। जोबोद मोजां मोनदोंमोन जानानै नोंथां।
अ
आरो जोङो आरो आं थामथि खेब थांदोंमोन ओ जोंनि बे आसामनि स सेरावनो थानाय
औ
ओ दै मान बेखौ जों सिलंआव थांदोंमोन नोंथां औ सिलंआव थांबाबोथ' नों जोबोद गोबां जायगा नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङा सानसेयाव बेरायखावनो हानाय नङा साननै सानथामस था थागोन नोंथ थाबाय बेवहाय
उम।
जेब्ला जोङो ओ जेरै जोङो सिलंआव जोबोद लाइट लुम ओ जायगा दं बेखौ जों थानानै जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनो। लाइट नोंथां लाइट रुम जायखौ नोंथांआबो गोसोआव जोबोद रंजाय मोनगोन। गोन एबा जोबोद गोसोआव नोंथाङा जोबोद थाजिम मोनगोन नोंथां।
उम
दा नोंथाङाबो आं नोंथांनाव मोनैसो सोंनि नोंथां?
उम
ओ नोंथाङा ओ बिदिनो मा मा जायगा बेरायनो थांखो नोंथाङा? ओ नो फंनैसो ओरैनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
अ आंबो। थांदो थांनायालाय बेरायनो दा जेरै नोंथाङाथ' मिथिखागोन नै जों नि सेराव थानाय दा मा आद जेरै आंबो थांनाया थांदों बेयावनो सुकिफोरावनो।
औ नोंथां।
सुकिबुराव थांनायावाथ' आं थांदो फा सिब्ला थांदो जेब्ला इनि दा गाबनाय सुखिनि दैमा जिं जिं गाबनाय दैनि गाबनाय इनि रोसो रोसो आरो। मा होनो इ बार गुसु गुसु बारनाय।
औ नोंथां
इयावनो गोबां रोखोमनि मानसिफोरा दुगैयो।
औ।
बेयाव जोंनि बर'ल' नङा गासैबो। मानसिफोरानो थांजोबो बेयाव दाावमा दाउसा गैयाबाबो गैयाब्लाबो मानसिफोरा जेरै दा बै मा होनो दुगैनो
औ
दुगैनो जे दुगैनो आरो है गोबां रोखोमनि म मा होनो खाना साना जानो होन्नानै थाङो आरो'।
औ औ औ।
थाङोब्ला बिदिनो ए।
दा नोंथां आं नोंथांनो आं एसे मोननैसो आंबो फोरमायनो सानदों।
हा
बे जोंनि बेओरै जोंनिनो बे जायगायाबो बड'लेण्डनिनो।
अ
जेरै जों सरलपारानो फिसोरो जे सरलपाराजों।
अ
ओ जायगा खोनायो नङा होमबा नोंथां।
उम।
औ नोंथां आरो जों जेराव जों जेब्ला जों सल'बा सानदोंमोन नोंथां
हा।
सरपाराथ' जों नोंथाङा बहुद खोनादों नङा होमबा सरल पारा औ नोंथां औ सरलपारायाव जेनेबा नोङो नोंथाङा आगान सुरैगोन।
थां।
औ। अब्ला नोंथाङाबो गोसोआव जोबोद रंजानाय मोनगोन नोंथाङा जेबोब्लाङो मिथिंगानि सोमखोर समायाना रमायना गाबखौ नुनो मोनगोन नोंथां। औ आरो मिथिंगानि जोबोद गुसु गुसु बारा बोनायखौ नोंथाङा।
उम।
गुसु गुसु बार बारनाय बे थाजिमखौ मोनो नोंथां नोंथां औ ओमफ्राय नोंथा बेयाव थांनानै बायदिसिना बिदिनो गानाय जोमाय लानानै आरामसे नोङो। दुगैना फैनो हागोन नोंथां।
उम।
औ बेवहाय जोङो दंफां दंफां साया सिङावबो जोंङो आरामसे ज'नानै जोंङोलोगोफोरजों। खोथा सावरायनो नङ मोनथां आरामसे आरामसे जोङो बायदिसिना ओ जाग्रा मुवा बिदिनो बायदिसिना जों लाङोन मोनथां औ। जों सोरबा न'निफ्राय ओंखारलांगोनोंथ जों जाग्राबो ना खाग्र नाव मांनोथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
माबा मग'जों आरामसे सोराबा खायफाबा न'निफ्रायनो न'निफ्रायनो बागानलांङो
उम उम उम।
खायफाबा बाहहेरनिफ्राय बायना लांङोमोनथां औ जेब नों। दा जेब्ला सरलपार दैमा सेराव मोनहैयो।
हा।
औ अब्ला नोंथाङा आरामसे दफां साया फोर नायनानै।
उम उ उम।
सिरि सिरिनानै नोंथाङा ओ‌ आरामसे लोगोफोर बिदिनो खौसे गल एबा। फसनानै आरामसे नोंथाङा जानो हागोन
उम उम उम
औ। बिदिनो जोङो जो लोगोफोरजों जोबोद गुसु गुसु बार बारनाय बिदिनो मिथिंगानिजों आरामसे आरो दैमानि बे खोलो खोलो बोहैनाय गुसु गुसु बाबायनायखौ जों मोननांनो मोन्दों आरो लोगोसे जोंङो बिदिनो लोंनो थाखाय जोङो ओ सोरबाबा कल्ड ड्रिंक लाङो लोंनो थाखाय सोरबाबा स्प्राइट लाङो सोरबा म्चंंंंंमेंग' लाङो सोरब बा बिदिनो बायदिसिना गोबां रोखोमनि लोंग्रा बेसाद। दंना नोंथां।
उम उ उम उम।
बेखौ जोङो आरामसे बेवहाय लाङो लांनानै जों आरामसे लोंहैयो सावरायलायायो बिदिनो आरो नोंथाङाबोथ' गुबुन। गावनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनायाव जोबोद बिदिनो गोसो रंजायोबा जोबोद उस बार जानांग नोंथां बिदिनो नोंथाङाबो। जेब्ला बेरायनो थाङो अब्ला जोबोद गोसोआव गोजाननाय फैयो आरो।
उ उ उ उ
दा नोंथांनि सायाव आं मोनैसो आयदानि सायाव सोंनो दं नोंथां होननो एसे फोरमायनो हागोन नामा सम दं बा नोंथां
म हागोन हागोन
औ नोंथाङा जोंनि बे नोंथांमोना नोंथाङा अरुणाचल प्रदेश आरो मा होनो बेखौ। मेघालयाफोर बेरायनो थांदों ना मालाबाफोर।
आंथ' अरुनााचल बेफोराव थाखै आं थांदो। दा जेरै मा होनो मोनाबिलि। मोनाबिलि बेफोराव थांदों आरो आं दा जेरै मोनाबिलिफोराव थांबा।
उ।
मोनाबिलियावबो बेनो दै दै दै दं दैया जेरै ओरै बोहोयो आरो जेरै दालां दालांफोराव गाखोनानै दैमानि
औ
दैमानि आरो दैमानि माबाफोरफोखौ जा माबानो हायो आरो' फिल्डफोरखौ लानो हायो फिल्डफोरखौ इयाव मोना मोना मोनाबिलिआथ'
उ
जोंनिफ्राय बुहुत गोजान जायो नालाय दा जों मोनाबिलिआव मोन मोनाबिलियाव
औ नोंथां
बाइक लानानै बा जोङो सयजन खादजनसो थांदोंमोन आरो
औ औ औ
सयखानस थांदो बेयावबो जोङो ओरैनो जाग्रा मुवा जाग्रा मुवा बायदिसिना लाहांदो दा जेरै ल' खेल दाव अमा बेदर बेफोरखौ दा जेरै जोङो जा जानो साराय गासैखौबो दिस गिलास लांजोबनानै होजानो
सम ज
जानो संनानै ज जाहैदों आरो'
औ औ नोंथां
आरो दा जेरै नोंथांथ' मिथिखाखो
औथां
मा होनो माबा जोङो बेरायनो बेरायनोल' थाख जों जेरै जिब जुनारावनोबो नायनो थांदों गुवाहाटि गुवाहाटि सेरियाखाना जेरै
औ औ नोंथां
नोंथाङा बेयाव थाङोब्ला जेरै दा जेरैनो ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनगोन आरो' दा जेरै मै दं
औ औ
मै खराइ
औ
मोसांफोर बायदिसिना जिबखौ नुथा नुनो मोनगोन आरो बेयाव थाङोब्ला
दाओ नोंथां होमबा सबजों एसे थुबाय नङा मोनथां
अ अ अ
अ लाखिथ' दोनथ'नो नसस नङा होमबा नोंथां
अ दे दे बिदिब्ला उम उम उम।